हेलौ नोंथां खोनादोंना
अ हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां आं नोंथां जों औ मोजाङैनो दं नोंथां
औ
बिदिब्ला नोंथां उम आं नोंथांनाव ओ जोंनि बिदिनो जायखौ जोङो अखा होब्लाथ' मिथि जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन। नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां अ बिदिब्ला आं फोरमायग्रोसै नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमाय फोरमायग्रोदो
अ ओ अखा होनोब्लाथ' जों गासिबो मिथिखायो
औ नंगौ नोंथां
अखाया दैज्लां समावहाय बांसिन हानाय जायो ओ आरो रो अखाया जोंनि थाखाय गोनांथार मानोना अखा खौ जोंनो नांगौ ओ अखाखौ माइ गायनो थाखायबो नांगौ जायो। ओ अखा नङाब्ला गायनो हाया आरो जोंनो अखाखौ बायदिसिना मैगं थाइगं गायनायावनो जा माबा उम बायदिसिना माइ गायनायावनो जा अखाखौ जोंनो नांगौ जायो आरो आरो औ बे अखायानो हाखर दैमा दैसा बिलो बेफोराव ज'जा हैयो आरो औ बे ज' जाहैयावनो मानसिफोरा बायदिसिना प्लास्ट टिक जाबोर गारहरनाय जायो आरो ओ दैयाव बे फोरबायदि गाज्रि बेसादफोरखौ गारोब्ला दैया गुबुंले जायो आरो
औ नंगौ नंगौ
उम बेफोरावबो नां ओ बेफोरावबो बेफोरावबो नांगौ जायो दैखौ जों ओ जेरैहाय दं खल एबा खुङायावबो मोननाय जायो आरोना दैखौ ओ अखा आरो दै मोननैबो एखेआनो ओ जों दंखल एबा फुुङानिफ्राय मोननाय दैखौ ओ दैखौ जों लोंनाय जायो ओ नाथाय गुबुन गुबुन जायगायावहाय दं
औ नंगौ नोंथां
आरो ओ बांसि सिनानो जायगा लाना जायगा दैनि बिराद प्रब्लेम जायगा अखा हा नाया बिराद खम जालां थांबाय दंखलाबो बेलेग जायगायावहाय बेफोरबायदि जेनेबा अन्थाइ उनु थानाय जायगा थायो नालाय बेफोराव दंखल फोरखौ गायनो हायै जायो। ओ थिग बिदिनो मानसिफोरा खस्थ' जानो गोनां जायो आरो। ओ दैनि थाखाय ओ ओ दैनिजों दैखौहाय जोथोनै लाखिनांगौ ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि थाखाय गोनां ओं जों दै खौ सानफ्रबो लोंनाय जायो आरो। जों दै नङाब्लानो थांना थानो हाया ओ
ओं हेलौ
देहायाव मोजाङै लाखिनो थाखाय ओ दैया जोंनि थाखाय गोनांथार आरो ओ दैखौ जों साम फ्रोमबो लोङोब्ला जोंनि देहाया गोग्गो थायो आरो थाजिम थायो आरो।
औ नंगौ नों
ओ गासिबो खामानियावनो दैया गोनांथार जेरै जानाय लोंनाय मैगं थाइगं गायनाय जेराव बो दैया जोंनि गोनांथि आरो औ ओ दै नङाब्लानो जाया ओ दैखौ हायो। बा जों फुदुंनानैसो लोंनांगौ आरो ओ बे दं कलनि दैया गेरु गोनां गेरु जानो नागिरो। बेनिखायनो सरनानै लोंनांगौ जायो आरो ओ ओ जोंना खुङा एबा दैखरनि दैयाबो साबसिन जायो। ओ गेरु गैया जायो आरोना ओ मानो बेया अ उम मानो बेयाव अखानि दैया जमा जायो आरो। ओ साम फ्रामबो थो सानफ्रोमबो थोजासे बिबांनि गोग्गो दै लोंनांगौ। ओ दैखौ गोदौहोनानै गुसु जानायनि उनाव उम फिल्टार खालामनानै गोग्गो खालामनानै लानो हायो।
औ नोंगौ नोंथां
औ दैया जों जानाय आदारखौ ओ जोंनि देहायाव नाङै मुवाफोरखौ गोलोमदै आरो हासुदै महरै गगारनायाव मदद खालामो ओ थाइबें औ थाइबें खुमब्रा जिंखा आरो मैगं थाइगंफोर आरो कमला तरमुस नारें खमला खुसेर फिथाइफोराव गोबां बिबांनि दै थायो आरो। ओ बेफोरबायदि मैगं थाइगं आरो फिथाइ सामथाइफोरखौ जायोब्ला ओ जोंनि देहाया आरो थाजिम जाना थायो आरो। हाथायाव बायनानै मोननाय गुसु दैफोरा साव थ्रि थाखाय बांद्राय मुलाम्फा गोनां नङा आरो ओ बेनि सोलायो जों औ बेनि सोलायै जों न'आव मोजां मोजां बायना लोंजायो माबा बानायना लोंजायो जायो ओ कारजि लेबु आथिया थालिर सिफ्लेनाय दै बायदिसिना न'आवनो बानायना दैखौ लोंनांगौ आरो ओ सानफ्रोमबो जोंनि आदारनि फारिलायाव नांगौ बिबांनि सिनि प्रटिन मेजेम भिटामिन आरो दै थानाया गोनां आरो ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायना होलाय अ
नोंथां नोंथाङा गोबां बाथ्रा बिदिनो दैनि उम गोबां बाथ्राखौनो फोरमायलांबाय बिदिब्ला आं मिथिनाय बा बिदिब्ला आं मिथिनाय अखानि सोमोन्दै नोंथानो फोरमायनो सानदों दै होनोब्ला अखा होननानैनो जों गासिबो मिथिनो मोनो आरो जों बयबो मिथिगौ दै नङाब्लानो जोङो बे बुहुमाव थांनानै थानो हाया जोङो जिब जुनारनि फ्रा लानानै मानसि आरो बिफां लाइफां बुहुमनि गास गसै जिब जिउ गोनां बेसादफोरानो दै नङाब्ला थांनानै थाया थांनानै थानो हाया होननानै जों मिथिनो मोनो नोंथां
औ
औ बिब्दिनो मानसि जों सुबुं माहारियाबो दै नङाब्लानो थांनानै थाया जों जानाय आदारखौ जानानैबो जानानैल' थांनानै थानो हाया दैखौ जोंनो नांथारगौ आरो दै दैखौ लोंनो मोनबासो जोंनि देहाया गुसु थाजिम आरो गोग्गो जायो जों आदारल' जानानै थांनानै थानो हाया आरो जों मिथिनाय बायदिब्लाथ' जोंनो जोंनि बुहुमाव थानाय बिफां लाइफांफोराबो ओ दै नङाब्ला थांनानै थानो हाया होननानै जों मिथिनो मोनो
औ
रो ओ रोदाया दै सेबखाङो आरो बि बि बिदिनो दै बिसोरबो दै एबा अखा नङाब्ला हारसिंनो रान सावनानै बिलाइफोरा सिरिलां सिरिलांनो हमो औ जों मिथिनो मोनो अखा जायखौ जों बुङो अखा ओ बिदिनो अखायाबो जों सुबुं माहारिया दै गुदुं दैखौ फुदुंनानै होयोब्ला बियो खफ जानानै अख्राङाव बिलाइनानै अखा हायो होननानै जों मिथिनो मोनो गोबां बिगियान बिगियान एबा साइन्टिस्ट मानसिफोरा
औ
बुङो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ बिदिनो जों बयबो मिथिनो मोनो जों आरो जों बयबो मिथिनो मोनो दै नङाब्लानो जोङो थांनानै थानो हाया आरो जों जाखिनि आबाद मावनानै जों आदार जायो बेबो दै ङाब्ला बेफोरखौबो जोङो आबाद खालामनो हाया दैज्लां बोथोराव राव अखा हायो
औ
अखा हानायनि जाहोनाव जाउनावसो जोङो अखा हानायनि जाउनावसो जोङो उम आबाद खौबो मावनो हायो जेरै लोमजानाय ओ मा जाय जोङो जों ओंखाम होनो बे ओंखामा माइ माइ एबा माइरंनिफ्राय ओंखारो बे आबादखौ मावनो थाखायबो जोङो दै नांगौ जायो
औ
औ जों गासै खामानिखौ मावनो थाखायनो दै नांगौ जायो आरो जों मिथिनो मोनो ओ गोजौ अखा जोमै जानानै अखा हायो आरो हा सिङावबो दै दै दं होननानै जों मिथिनो मोनो
अ
जौसेनि जौसे जौखोन्दोनि जौसे जौखोनदोंनि दाइनजिबा जौखोन्दोआनो ओ दैनि बाहागो होननानै जों मिथिनो मोनो
अ
औ नंगौ बे नङाब्ला जोंनि जों अखा हायाब्ला जोंनि बे थानाय बुहुमाबो रानस्रावग्रा जागोन आरो जोङो जाय खौ जोङो ओ दं कल एबा खुङा एबा हाखरफोरनिफ्राय दै मोनो बेफोर खौबो जों मोननाय नोङा जोङो अखा हायाब्ला जोंनि बुहुमा रानस्राव आरो हाफोरा गोरान जालांगोन आरो जों दै मोननाय नोङा दंखल बा खुङाफोरनिफ्रायबो जों हाजारखि गोथौ हा जावनानै जोङो नागिरब्लाबो जोङो मोननाय नङा दैखौ
औ
जुदि अखा हायाबा बुहुमा रानस्राव जायोब्ला आरो जोंनि जोंनि बुहुमाव थानाय जिब जुनार दंफां लाइफां गासैबो रानलांनानै थैलांजोबगोन आरो जों सुबुं माहारियाबो रावबो थांनानै थानो हाया दै नङाब्लानो जोंनि बे बुहुमाव थानाय गासै जिब जिबि जिउ गोनां जिउ गोनां मुवाफोरानो थांनानै थानो हानाय नोङा होननानै जों बयबो मिथिनो मोनो नोंथां औ
ओ बिदिब्ला दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नोंथां टाइमाब जानानै फैबाय
औ दे बिदिब्ला नोंथां
औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथांजोंबो रायजलायनानै जोबोर गोजोन्नाय मोन्दों आरो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा आं मिथिनो मोनबाय नोंथां बिदिब्ला जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो बिदिब्ला दिनैनि रायजायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां औ दे